उ खोनाबाय
ओ खोनाबाय
सैमा सोंनाया अबिथिं खारलांखो सैमा सैनायाब अबिथिं सुनदावलांखो
थांबाय बे न'आव
न'आव जायो फाख्रिनि फिसानि खोनादां
है थाङा बि गोया सोरबाानो न'फोर दंब्रा सोरखौबा सोरा बेखौ नुहरदों आं बेखौनो सोंफैदों
ए।
मोनायाव थाङा जेरावबो
आ सोमनानै खारलांनाय बायदिसो मोन्दों फाखिजों
खारनाङा माथो नै बिसि संफैनायखौ नुवाै जोंनि लामा मोनायाव बारालै फाल्लाथार बेै सिङयाक हालांकि थार
सानावबासो
उम
बिसेगोनहाय ओंखाम खाल सिखावा
बे ओंखाम खालाय सिखाव बिसिनि मालायो
साजौनिहाय
फबै आङो। गहया मैया मोनथायल दहायनो दै दै नायनो थाङो लादेननि दाउसा फिसाखौ प्रियममोननिस खैमाया सिव सिव सिव बोरै जाखो नायबाय सैमानो खुगायाव सैमानि खुगायाव दाउ दङ हमना लानानै न'जों थ थांगासिनो दंबावो
जाहैसिगोन बियो रस
ओइ ओइ होनदोंमोन आं ओमफ्राय माबा खाथारलांबायसो ओमफ्राय लानायखौ नहरगोन आ न बे कसनि खोथिया खुुलिनो माब ब बाबा जांसिग माबानानै दाउसा फिसा ला थांबायलै नोंसनिग्रा सैमा होननानै
उम उम
गसोर गोरलै खुगाबनो
जोंनिखौदिनो लांगोनहाय
बे फ्रियम होननोसै बिदिनो लांखायोमोन बेयो। गग्राव हाबोबा साला
थौदै दौदै नाया ख्रांखांनायसोरबो मा जागोन ना मागोन मोनो। फैदोंमोनदां नों फालाय बाथिनो गैयै फैसो
गरसे गन इसे थासनबाथाय जालांजोबो मा बैसां मानानै होफिनबानो जासै दरखौ अरसेखौ ओमख होनोमबालाय थिखोनोल' नङाबा बहाय दोननो मानो मानो जाया ओंखाम खालाय एसे मोजांबाथाय मोनायावथ' दोनजाखाया ओंखाम खाल मोजांबा बाहेरायाव सेस जानानै थाजोबगोनन ओंखार सावसो दोनो।
औ।
बेखायनानै जला जोबो
उम।
हेलौ।
खोनाया नामा बेनालाय।
हा।
खोनाया नों दा मा सिं सिं सानसां सिंं सानस्रां गोमोरग आङो।
बे टावार गैयाबा बेबायदि नो जायो।
फाइभजियानो बिदिनो जाबाय फाइभजि मबाइलानो
धोद। फाइभजि बा फाइभजि नों टावारानो नाङाब्ला बेलाय जाखागोन ना। जोंनि मा साइडआव लदा फारासिम लान्दा फारासिम फाइभजि टावार न मोजां नाङा।
औ।
दा बे जाहैबाय ओरै फोथार साइडजोंसो मोजां नाङो फाइब जोमबाथाय दालां लाइन
उम। बेस्माबाखौनो मोजां मोनोहां जिअआनो साबसिन।
दा फरजियाबोना बेनोना नों रायलायनाया बेखौबो मोजां खोनाफैया
नैब जिउआनो साबसिन होनदों। बेखौ जयावबो दिस्थाब मोना आं जिअखौ। गानबाबो होन राइ राय्लायनायबाबो होन। स्रा स्रा बेनो साबसिन।
जिअ सिमा साह साहा नाङा। बे आबथरेल आबथरेल मोननाव नो नाङा।
जिउआ।
बे दुख मोनानलै।
बे मानो फिनावबो मोनानो नाङालाय जिउआव।
बिनो सोलिनो नागिरा।
नाङाखै हादानखाय।
आ।
जालायबोसे
न' सिङाव हाबनो आगानल' बारहांदोंमोन लां।
आरो फैलालायलाय बे खुनुरुखुम ओंखाम जाहोहरलायबाय।
बे दाथ' थान्दा बे गरम दिन
उ अखफ्राबा हाबावो न मोनायोलाय। फुंआव हाबा हबाखानाय खिथु।